औ खोनादों नोंथां आंनिखौलाय
औ खोनाफैदों नै नोंथां
औ नै दङ नोंथां एसे जिरनानै दङ नोंथां
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो जाखांनानै जिरानानै दङ बार जागासिनो आं।
औ नोंथां जोंहा सावरायलायनोसै नामा नोंथां एसे
औ औ औ मा मा आयदाखौ सावरायोब्ला मोजां जागोन होनबा नोंथां?
नोंथां जोंना बर' समाजा माथो दासिमबो बांद्राय जौगानो रोङाखैलै बेखायनो बे बेफोरनि आयदायाव एसे सावरायना होनोसै नामा?
औ जायो जायो नोंथां जायो सावराय जायो।
माने जों माबोरै जोंनि हारिखौ बा जौगालांनो हो लांहोनो हायो बेनि सायाव आरो नोंथां।
औ औ जायो नोंथां
दे नोंथाङा जागायलांदो दे
औ जोंहा बर' समाज
औ
बर' समाज होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आजै आजौ बा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो फैनाय मोनसे हारि। जोंहा जायखौ बुङो तिब्बत बर'मि रावनिफ्राय फैनाय होननानै जों बुं मिथियो आरो ना बिदिनो जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्राय जोङो बर' हारिया माबायदि जिउ खुंबोयोमोन बा आथिखालसिम इसे-एनै दावगाबोनायनि गेजेरजों माब्रै थासारिया जाबो दो बेफोरखौ जों एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां एकदमबारे सैथो।
गोदो-गोदायनि समनिफ्राय जोंहा बर' हारिया लायनो माने। बर' हारिनि धोरोम होनोब्ला जोंहा बाथौ धोरोमानो। बाथौ धोरोमानो गाहाय धोरोम होननानै मिथिखायो।
नोंगौ नोंथां।
बै गोदो-गोदाय आज दैैया जौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बे धोरोमखौ जोंहा सिबिबोबाय थादों बेबायदियैनो जों। माखासे। बिथिङावबो जोङो सिबिबोनायखौ नुदों बेबायदियैनो‌। नाथाय फैयै फैयै जोंहा जेब्ला एसे गेजेर ससे जाफैयो अब्ला जोंहा माखासे बिथिङाव बा माखासे थासारिनि जोहै जोंहा माखा। बेफोर धोरोमफोरखौ नागारनो हमनाय। माखासे नुनो मोनदोंमोन बेनि। गेजेराव जोंहा। कालिचरन ब्रह्म बिथाङा एसे एनै। माने सानखांना थानाय गावसोर दंफां दानना थांनायाव जि। माबानिफ्राय ओ शिबनारायण प्रमं सतनि। खर'सानिफ्राय जि लेखा मोननानै जोंहा बेखौ। फरायनायनि गेजेरजों ब्रह्म धोरोम फोसावनायनिफ्राय जोंहा। जि। बर'फ्रा गावस्रालांनो नागिरदोंमोन बै जि सोरबाबा। सरनिया हाबनाय सोरबाबा गुबुन-गुबुन धोरोम लानाय। बेफोरखौ जोंहा लाखिनो होननानै। जि धोरोमखौ फोसावनानै बिथाङा बर' हारिखौ फोथां बजिफिनदोंमोन बेनिफ्राय जोङो। मोननो हायो आरोना जेरै जोंहा बै समाव। बर'फ्रा गोमालांनो हमनायखौ लाखिनायनि गेजेरजों बिथाङा माखा माखासे बर'फोरनि गेजेराव जौगानायखौबो लाबोनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां। जेरै रेभार एन् सिडनि एन्डेल जे डि एन्डारसन बिथांमोनहाबो। बर'फोरनि जि थासारि बेफोरखौ नुनानै जोंहा। बर'फोरनि जि। उम माखासे जारिमिन बा माखासे थासारिफोरखौ बिथांमोना बिजाबाव। लिरनानै गालांनाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां।
नोंथां।
दिनो जोंहा। फैयै फैयै माइ। बर'फोरनि जि थासारिफ्रा एसे लासै लासै गोमालांनो हमनायफ्रा। दावगाबोनो हमबाय बेफोर। बिथांमोनहा बैसोर बिथांमोनहा बर'फोरनि जि माखासे जारिमिनफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों जोंहा आथिखालावबो। जों बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय एसे-एनै। बिदिनो जोंहा। मोनसे हारिखौ जौगाखांहोनोब्ला जोंहा बै हारिनि माखासे जारिमिनफोर थानांगौ जायो आरोना नोंथां?
नोंगौ।
जेराव नङाब्ला जोंहा। मा फोलेरनिफ्राय फैदों मानिफ्राय फैदों बेफोरखौ जोंहा जेबो मोनथियाब्ला जोंहा। हारिया गोमालांनायनि माखासे बिथिं बा माखासे सानस्रिफ्रा गोमालांनो हमो आरोना बेनिफ्राय जों बुंनो हाबावो जे बर' हारिया गोजौ फारसे दावखोहोलांनो थाखाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे बर' हारिफ्रा गाव गावबा गावनि धोरोमारि आगजु बायदिसिना गोबां गावसोर गावसोरखौनो माने बानायनानै ला थानाय माखासे हारिनि सिनायथि महरै जोङो बर' हारिनि गेजेराव मोननो हायो जेरै जोंहा गानग्रा जोमग्रा दामग्रा देग्रा धोरोम गासिबो जोंहा राव हारिमु बेफोरो जोंहा बर' हारिनि गेजेराव आलादायै मोनसे दंखाथारो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जों बुंनो हायो बैफोर राव हारिमु दामग्रा देग्रा आगजु धोरोम जेरै गाननाय जोमनाय बेफोरनि बेलायाव जोंहा माखासे सिनायथिफोरखौ जोंहा बर' हारि होननानै होनो हाखायो आरोना जेरै जों बुंनो हायो जे बर' हारिनि दामग्रा देग्रा होनोब्ला जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो आजै आजौमोनि समनिफ्रायनो जोंहा बे फोर दामग्रा देग्राफोरखौ बाहायबोनायनि गेजेरजोंनो जोंहा बर' हारिखौ सिनायथि होबोनो हादों बेनि अनगायैबो जोंहा धोरोम हिसाबैथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौनो सिबिबोखानाय दङ बेबायदियैनो आरो गानग्रा जोमग्रा हिसाबै जोंहा गामसा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ बेफोरो दंखायो बेफोर जाबाय जोंहा बर' हारिनि गुबै सिनायथि होन्नानै जों बुंनो हायो बेनिफ्राय जों बेफोरखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय जोंहा जि माखासे बैफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि होनो थाखाय थाखाय जोंहा माखासे बिथिङाव खामानि मावबावनांगौ दङ आरोना जेरै जोंहा बेफोरखौ दाख्लैबावैसो जि जोंनि बर' हारिनि असे गानग्रा जोमग्रा दामग्रा देग्रा बेफोरखौ जों माने बुहुमनि गेजेरावनो बर' हारिनि होननानै सिनायथि होनो हानाय बेफोरो जोङो बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा मोसानाय दङ मोसानायफोरखौ जोंहा बागुरुमबा बागुरुम ओमफ्राय आरो बर'नि गाहाय मोसानाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो नोंथाङा नोंथाङा बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनायनि बागै एसे एनै फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथां जोंहा बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंहा जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो गोबां आयदायाव खामानि मावबोगासिनो दङ बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां गोदो जोंना माबायदिमोन दा माबायदि थासारि बेखौ जों नायनो थाङोब्ला जों दा जोबोद मोजां थासारियाव नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोथ' आलाय सिलाय गावस्रालायनाय मालायनाय नाय बेफोरबायदिया बांसिन जायोमोन आरो
औ औ
गोदो माने नोंथाङा बुंनाय बायदि गावजों गाव माने एना एनिबो गोबां जायोमोन लोगोसे माने गावनि गुबै हारिमु बा धोरोम बायदिसिनाफोरखौ नेवसिनानै सोरबाबा मुसलमान बायदिसिना बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा ओ रायजोआव माबायाव मा होनना बुंगोन बेखौ हारियाव बारास्लायलांबायमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
दा बे जोंनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथावना थासारिमोन आरो बै समावहाय जायनि थाखाय जों दासिम सिमबो बुंनो हायो जे बैफोरनि जाहोननि थाखायनो जोंनि सुबुं अनजिमाया एसेबाबो खम जादोंमोन आरो आरो बे एसे खम जानायनि जाहोनावनो नै दासिमाव जों नुनो मोननाय जायो आरो माने बे एसेनिफ्रायनो दा बांसिन खमिनाय बायदि मोनना लायो आरो जोङो।
नोंगौ नंगौ
मानोना मोनसे हारिया जौगानो थाखाय सुबुं अनजिमानिबो गोनांथि जायो नोंथां सुबुं अजिमा थायोब्लासो जों बुंनो हायो जे मोनसे हारिखौ जोङो रायजो महरै गनायथि होनो हायो बेबायदि होननाय मोनसे खोथा दङ आरो नोंथां
औ औ
जेरावहाय सुबुं अनजिमायानो खमब्ला बे रायजोखौ माबोरैहाय गनायथि होनो रायजो हिसाबै होननाय मोनसे जाहोन थायो आरो दा बेफोरबायदि बेलायाव जोंहा मोनसे मा जानानै थायो हेंथा जानानै थायो आरो माने खाबुखौ मोननो हाया आरो
औ औ
दा बिनि अनगायै जों नायनो थाङोब्ला गोदो माबायदि मोन आरो दा माबायदिमोन होननानै बुंनो थाङोबा जोङो बुंनो हायो। दानि जोंनि बा जिथुबा दोरोङारि मोसानाय
बेफोरो माने गोबां सोलायबोबाय आगोल माबायदिमोन बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जाबोगासिनो दं आरो। गोदोबो नोंगौ ग्रोम ग्रोममोन होमबाबो गोदोनि समावहाय बैसो जानाय सुबुंफ्रा बांसिन मोसायोमोन नाथाय दानि समावहाय उन्दै-उन्दै जोंनि लाइमोनफोरखौ मोसानाय नुयो आरो बेफोर बेफोरनि फारसे माने गोसो गुदुंखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि हारियाबो गुबुनफोर हारिफोरनि बायदि मा होनना बुङो गोदोनिफ्रायनो मेथाइ दिहुननाय सावथुन दिहुननाय बेफोरावहाय मुखुब जानानै दङमोन आरो बांद्राय नङामोनब्लाबो एसे एनैबाबो जौगाफुनाय हारिफोरजों समान-समान ओ बेफोरावहाय जायगा लानानै दङमोन आरो। दा फैयै फैयैथ' बे ससियेल मिडियानि जुग जाबाय बेवहाय माने गोबां ओंखारबाय आरो बेफोरबायदि मेथाइ, सावथुन बायदिसिना जाय जोंनि हारिखौ फोथांनानै लांगासिनो दं आरो।
दा बेबायदि बेलायाव जों नुनो मोनो जोंनि दा ससे मिडिया होनोब्ला इउटुब खौनो होनबाय आं बेवहाय जोंनि सुबुं माहारिनि ओ खायसे मानसिफोरा गोबां पल'वार्स लानानै जोंनि हारिखौ फोथांलांगासिनो दङ बा सिनायथि होलांगासिनो दङ मुलुग दरबारावहाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आं बुंनो हायो दाखालि बावैसो जानानै थांनाय जिथुबा मोसानाय बे मोसानाया मुलुगनाङैनो मुंदांखा जादोंमोन आरो दा बेफोरनिफ्रायनो जोङो मोनसे हारिखौ जौगाहोनो हायो आरो दा जों मोनसे हारिखौ जौगाहोनो थाखाय जों बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा प्रग्राम बा हाबा फारि लानो नांगोन आरो नोंथां। बे हाबाफारियाव ओरैबायदि जानो नांगोन जाहाथे बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन हादोरमानि सुबुंफोराबो नुजाथिफैनांगोन आरो बे नुजाथिफैनायाव जों बेफोरबायदि मोनसे सोमोनांथावना हाबाफारिफोरखौ बा ओ मोसानायफोरखौ जों दिन्थि ओ दिन्थियोब्ला अब्लाना जोंनि हारिया एसेब्लाबो जौगालाङो आरो बेनि अनगायैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि जा सुबुंफोर बे सुबुंफोरा मा होनो बाहागो लानांगोन आरो बे ओरैबायदि जानांगोन खेला दुला गेलेनाय बेजों लोगोसे फरायनाय साख्रि बाख्रि बाखै-बाख्रियाव नाजाथाबनाय आरो बेखौ मोनफुंनो हास्थायनाय बेफोरबायदि लुबैनायफोरा थानो नांगोन आरो अब्लासो जों मा जागोन मोनसे हारिखौ जोङो दावखोलांहोनो हागोन आरो जोङो दा नायदो जोङो मोजां मोजां सुबुंनि गोनांथि जायो जेरैबायदि डक्टर इन्जिनियार बेबायदि नांगौ जायो नाथाय जोङो बेफोरखौ मोननो थाङा मानि जाहोनाव जोङो जोंनि सुबुं माहारिफोरा बेफोरावहाय बांद्राय गोसो होआ आरो फरायनायखौ एफाग्राब मा होनो गोसो होनानै फराया जायनि थाखाय जोङो खायसे गोसो गुदुं सुबुङाबो बेवहाय गावनि आनजादखौहाय उथ्रिसारनो हाया जायनि थाखाय मुं थिसननायाव गोब्राब जायो। दा बेफोरबायदि थासारिया सोमजियो आरो जेब्लानो बेफोरबायदि लामायावबो गोसो गुदुं सुबुंफोर ओंखारगोन अब्लानो जोंनि हारिया सानसे समाव जौगालांबाय थागोन आरो जौगागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। दा नोंथांनि बेलायावबो आरो माबाफोर दङब्ला बुंदो आरो फोजोबनानै होदो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नालाय नोंथां बिदिनो सावरायनायखौ दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ जायो होमबा नोंथां दे होमबा दोननोसै औ गोजोनथों नोंथां औ।
दे दे